हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ दा होमबा जोंना नोंसिनि ओनसोलनिया जोंनि ओनसोलनि याव‌
औ औ।
दा नोंथांमोनथिं गोदोनिफ्राय आरो दासिम मा मा बिफां गायखो बिफांनि अनजिमाया खमायदोंना बांदों बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां गोदो जों उन्दै उन्दैबाथाय जोंनि जिथुनाखि बारिफोर एबा लामाफोर गोबां जों दंफांखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव एबा बिफांनि जिथु अनजिमा एबा बिफां-लाइफां जोबस्रांनायखौ नुनो मोन्दों एबा बिफां लाइफाङा खम जानायखौ नुनो मोनदों दिनै बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव जों जोङो दिनै बोथोरा सम बायदि जेनेबा जिथुुन दा दैलां बोथोर अखा हाला जायनि जाहोनाव मेसें बोथोरावबो अखा हाला जायनि जाहोनाव बोथोरनि जि जों बे चेन्सखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों अखाया हाबाथाय हाबाय थायो सान्दुंआ दुंबाथाय दुंबाय थायो सान्दुंनि बिदुं जिथुनाखि बांनाय बे बांनाया बोसोरै बोसोर जों बारायलांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव जों दंफां माफं दंफां-लाइफां गैला दंफां लाइफां जो जोंनि सुबुं फोरा दंफं-लाइफांखौ अननो रोंला दंफां-लाइफां गैला जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव माखासे लामा सामाफोराव लामा बानायनाय फर लाइन बानायनाय बेफोरबायदि लामा बानायनायफोरावबो माखासे बिफां-लाइफाङा जोबलांनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानो नोंथां। नोंथांमोननिथिं ओरैनो माबायदि थासारिया? बिफां लाइफांनि अनजिमाया बांदोंना खमायदों?
गोबां खम नुनो मोनो मा होनो बिफां लाइफां मोजां मोजां फिथाइखौ मोना बिफां लाइफांनिखौ गोबां बिफां लाइफांआनो थैनानै थाङो बेबायदिनो आबदार बेनि जाहोना जा उनाव आरो गोबां सुबुंफ्रानो बुङो बिफां लाइफांआव गायो नाथाय जों गायबाबो नाथाय जोथोन लायिनि जाउनावनो बिफां लाइफाङा हारसिं थैलाङो आरो मा होनो गायबाबो जों जोथोन लानांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। खामानि बेनिखायनो जोङो गायबाबो जोथोन लानांगौ आरो जोंनिथिं बेफोरखौ नुनो थांला। गोबां सुबुंफ्रानो गायो बिफां लाइफांखौ नाथाय उनाव जोथोन लाया आरो बिनि जाऊनाव बिफां लाइफांफ्रा थैयो आरो जोंनिथिं मा होनो बिफां लाइफाङा बिदियावनो गोबां मा होनो नालाय बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ दाननानै बिनिफ्राय बन जायो बिफां लाइफां एसे देरबानो बिनिफ्राय बेफोरखौनो दाननानै जोंनिसि जोंनि नखरखौ सालायनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बिफां लाइफांनि अनजिमा एसे खम जाबोदों आरो जों खोनानो मोनदों बुहुमनां दुंखांनाय बेबो बिफां लाइफांनि जाऊनावनो जादों। बिफांखौ फोजोबस्रांनानै गोबां दुंनाय नुदों जोंनि बुहुमा दुंनानै जोङो दा थानानै थानो हायिबायदि जायो बिफां लाइफोर बिनि जाऊनाव बिफां लाइफांनि दानफ्लायनायनि जाऊनाव आरो बेनिखायनो जोंनिथिंबो दा बेखौ एसे होबथानो नाजादों। गोबां जों बिफां लाइफांनो अक्सिजेन मोननो हायो आरो जोंनिफ्राय बिसोरो कारबनडाय अक्साइड मोननो हायो आरो बेनि जाऊनाव जोङो अक्सिजेन मोननो थाखाय बिफां लाइफांखौ गोबां गायनांगौ जेसे हायो जेसे बेनिखायनो जों मा होनो जोंनि गामियावबो बिफां लाइफांनि हारा एसे खम। खमायदों आरो आरो एसे गायहांदों आरो बिफां लाइफांखौ जोंनि गामियावबो सोलोंथायया बांबाय नालाय बेनिखायनो ओनसोलावबो एसे बिफां लाइफांनि हारखौ मा होनो दानि जुगाव जाखांबोनाय नुनो मोनदों आरो दा नोंसि बिफां लाइफांखौ मा होनो मा मा रोखोमनि गायनायखौ नुनो मोनो?
नंगौ नोंथां जोंनि सोलथिं बिफां लाइफांखौ माबोरै गायो होननानै बुङोबा जों बिफां लाइफांखौ जोङो गाया नङा गायो गोबां जों बिफां लाइफां गायो नाथाय नों नोंथां बुंनाय बायदिनो बिफां लाइफाङाखौ माखासे गायनानै जोथोन लाया। गायनानै जोथोन लायैनि जाहोनाव माखासे बिफां लाइफांफोरा थैयो माखासे माखासे थैयो थैनायनि गेजेराव माखासे माखासेया गायनायनि गेजेराव माखासेया थैयो माखासेया थाङो। बेनो जाहोना जाबाय जों माखासे फां लाइफांखौ जों जोथोन लाया माखासे थांनानैबो थैलाङो मानो होनबाथाय जों गायना दोन्नानै माखासे बेखौ जोथोन लायैनि जाहोनाव बेखौ मोसौ बोरमा फोरा जानायनि जाहोनाव बिथां बेफोरो दंफां लाइफांफोरा थैलाङो बेनिखायनो जोङो दंफांखौ जुदि गायोबाथाय जोङो माखासे जोथोन लानांगौ जेरै जोङो दंफां गायनाय लोगो लोगो जों माखासे हासार दै होनानै बेरा दुमनानै दंफांखौ जों जोथोन लाबासो दंफाङा जोङो थांगोन थिग बे नोंथां होननाय बायदिनो जों जोंनिथिंबो जोङो दंफांखौबो गाया दंफाङा नाथाय जोंनि आसामाव जों दंफां गायलायनो इसेबां गोनांथि गैया जोंनि आसामाव दंफाङा हारसिङैनो रजयो नाथाय जोङो। दंफांखौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो दंफांखौ दानफायो दंफां दानफायनानै जों गाया दंफांखौ दिनै जोङो दानफायनानै बन जायो दंफांखौ जों गुबुननो फानहरो दंफांनिफ्राय जोङो माखासे नआव नांगौ जानाय मुवा बेसाद मुवा बेसाद बा न बानायनायाव। जिथुनाखि नांगौ जानाय आइजें आयलाफोर जों बेफोरखौ बानायनाय जायो दंफां दंफांखौ जोङो गाया नाथाय दंफांखौ जोङो दिनाव दिन दानफायो नाथाय जों दंफांखौ गाया जायनि जाहोनाव जों दिनैनि जिखि थासारिजों जों बेफोरबायदि मोगा मोगि गोनां जादों जोंनि जिथुनिखि सानदुं जि दुंग्लाबनाय बे दुंग्लाबनायखौ जोङो बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनदों दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जिथुनिखि दाख्लैबावैसो फाइभ जुन जाबाय बे फाइभ जुनाव जोङो माखासे जोंनि लाइमोनफोरा एबा जोंनि माखासे दैदेनगिरि दैदेनगिरि गोबां जों दंफां गायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय नों नोंथांमोननिथिं दाख्लैनि जिथिनिखि नोंथांङादि बुंदों जोंनिथिं सोलोंथाइ हारा बांनायनि जाहोनाव नोंथां नोंथांमोननिथिं गोबां दंफां गायनायखौ नोंथांङा नुदों होननानै बुंदों थिग बेफोर बायदिनो जोंनिथिंबो-जोंनिथिं गोबां दंफां गायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दंफांखौ गायनायनि उनाव जों दंफांखौ जों जुदि जोथोन लानो रोंङाबा। नोंथां मोननिथिं दाख्लैनि जे फाइभ जुनाव मा मा दंफां गायखौ
अ जों बिदिनो गोबां रोखोमनि दंफां गायनाय नुदों आरो फाइभ जुनावहायो बिदिनो मा होनो खराय बिदिनो गोबां अक्सिजेन मोनग्रा मा होनो दंफांफोर लाइफांफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो। गोबां फरायसालियावनो गायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गायबालाय मा जानो जोथोन लानांगौआसो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बिनिखायनो जों खावलायो मा होनो जोंनि उन्दैफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो बिफांखौ गायनानै जोंङो जोथोन लायाबाबो जों बे बिफांनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया आरो बिदिनो गोबां फरायसालिफ्रावबो गायो बिदिनो नाथाय बोरमा बिदिनो मोसौफ्रा हाबनानै दंफांखौ नस्थ खालामो बिदिनो दंफांनि माबा दालाय बिदिनो बायदिसिनाखौ दानखा-दानखा बिदिनो मोसौफोरनो बोरमाफोरनो होनायाव दंफाङा मा होनो ओ थांनानै थायियाव फैदों आरो दंफांखौबो जों एसे गिदिर जाबाबो जोंनि फरायसालियाव बिदिनो माबा मोनसे गोनांथिनि थाखायबो मुलाम फा खालामनो हायो नाथाय बेखौ गिदिर जायैनि उनावनो दंफांफोरखौ नस्थ खालामनाय नुनो मोन्दों जोंनि फरायसाफोरखौनो मा बिसोरो बांद्राय बुजिसनो हाया नालाय बेनिखायनो जों गोबां जोथोन लानांगौआ जोंहा गोनांथार आरो दाखाै जोंनि फाइभ जुनावबो जों गायबोनो मोनदों दंफांफोरखौ गोबां फरायसालियावनो दंफांजों खेबनानै गुबुन-गुबुन बिदिनो मा होनो गुबुन-गुबुन जायगायाव हरदों। जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्राबो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोनथिं दंफांखौ मा होनो गोबां ओ फाननानै बेसेन मोननो हायो नामा।
नोंगौ नोंथां बि दंफांनि बेसेना गोबां बांबायखौनो बुंनांगोन जि गंसे बानायनो गोनां जायोबाबो गोबां दंफां गोनांथि दंङ नोंगौ जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन गोदोनिफ्रायनो जों दंफां आबाद मावनानैबो-मावनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हा हायो होननानै जों खोनानो मोन्दों जोंनि गेजेराव जेरै चन्दन होननानै बुंनांगोन रङा चन्दन बगा चन्दन होननानै बुंनांगोन बेफोर दंफांनि नि गेजेरजों बेफोर दंफांखौ आबाद मावनानै गोबां आरजिनो हादों होननानै जोंङो खोनानो मोनदों नाथाय जोंनि जिखि ज जों दा जायगायाव दंङ जेनबा आंङो जि जायगायाव दं बे जायगायाव बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोंङो दंफांनि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनाखै। दंफां आबाद जोंबो माखासे जौगानो हायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोंनि जिथुनिखि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जेनेबा जोंनि आयजें आयलाफोराव जोंङो दंफांखौ जोंङो गायाबालासिनो बांसिन जोंनि एरियायाव जों दानफायबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेजोंनो लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा सानखांनानै जे दिनैनि दिनाव माखासे दंफां गायनाय हाबाफारिफोरखौ जों लाबाय थादों फरायसाफोरा लाबाय थादों दिनै लायमोनफोरा दे दंफां गायबाय थादों बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
दा होमबा मा होनो बे गुबुन-गुबुन ओनसोलावथ गोबां दंफां लायफां गायनाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बाथाय दंफाङानो मोनसे मा होनो मोनसे मा होनो थार नङै मा होनो दंफांनि बे खौ मोननो थांला आरो माने गुबुन-गुबुन जायगायावथ गुबुन-गुबुन दं फां गोबां सोलियो नाथाय मोन से बेसेन गोसा दंफांखौ गायनाय होनाय जाया माहोनो लाल सन्दन दंफांखौ नोंसिनि ओनसोलाव
नों होननाय बायदिनो जोंनिथिं बेफोरबायदि दं दंफां गायनाय जायाखै नोंथांमोननिथिं गायो नामा एबा बागानफोर बानायदों नामा?
जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आङो जोंनि माने जोंनि गामिनि मा साखाथियाव आरो बे आबादखौ माने दंफां बे लाल स होनायखौ गोबां माने बुरजा गायदों आरो माने बिनिफ्राय प्रफिटाबबो बिराद मोनो नालाय बेनिखायनो दा बेयो दि गिदिरनिफ्राय गिदिर जाबा जोङो मोननो हागोन नालाय बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि खाथियावबो जों बे दंफांखौ गायनाय नुनो मोनो आरो गोबां माने बिगा सय बिगा दस बिगा बेफोरबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दंफांखौहायो मा होनो बे दंफांखौ गायनानै जों उनावहाय मोनसे बिनिफ्राय गोबां जोङो रां मोननो हायो नालाय बिनिखायनो बेखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे दंफांनि बेसेनाबो मा होनो फुलियावनो गोबां दाम गोसा आरो बेसेना बेना बांसिन दा नोंसिनि ओनसोलाव बे दंफाङाव फाननाय जायो नामा फुलिखौ
नंगौ नों थां नों होननाय बायदिनो जोंनि थिं बेफोर फुलिनाय जुदि सुबिदा बेफोरखौ जों आङो नुनो मोनाखै एबा खालामाखै जिहेखि जोंनि गेजेराव ज रायजो राजाफोरा सुबुंफोरा एबा लाइफोरा बेफोर दंफांखौ गायजोबगोन खोमा गय बागान बानायसिम बानायसिगोन खोमा जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि फुलि मोननि जाहोनाव एबा दासिमहालागै जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि बागान खालामनाय एबा जो आं नुनो मोनाखै नोंथां।
औ औ
नोंगौ नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन
दा आं दा होमबा समा जाथ'सिगोन आरो ना
नंगौ नोंथां
ननो जाबाय